औ
औ आ बे समाव नोंथां हाम बाय होनदों आंनि फन खालामनायाव नोंथाङा जि रिसिभ खालामबाय बिनि थाखाय हामबाय होनदों आरो आरो नैबे बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरबाय। आरो दा बे समाव नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों एसे जेहै ओ सिगांनि दिनाव जेरैहाय कारेन्टबो गैयामोन। कारेन्ट गैयामोन सिगांनि दिनाव माबायदिहै सोलिबोदोंमोन सिगांनि दिन फोराव कारेन्ट गैया लासेनो बा टर्स बा बेत्रिनि बायदि कारेन्ट गैयालासेनो कारेन्ट बाल्बफोर गैयालासेनो सिगांफोराव माददि सोलिबोदोंमोन आरो दिनै नि दिनाव जों नायोब्ला कारेन्टफोर दङ बाल्ब जि बाल्ब दं आ स्रांखौ जों मोननो हा यो नाथाय गौ सिगांनि दिनफोराव बिदि कारेन्ट बाल्बफोर गैयामोन। कारेन्टफोर गैयामोन मा बायदि सोलिबोनाय एसे बिनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो लुगैदों आ बे सम आं रायज्लाय लांनो सानदों आरो जों सिगांनि दिनाव नायोमोनब्ला जोङो जों नुनो मोनोमोन जिहेते सिगांनि दिनफोराव बेफोरबायदि कारेन्टफोर गैयामोन मा बेट्रिजों मोनसे जोंहो हानाय कारेन्ट बल्ब जिखौ बल्ब होनना बुङो जि कारेन्ट बाल्बा जोंनो लागै स्रांखौ होयो आरो जों बेजोंनो आरो गासै न' सिङाव थानाय गासै बेसाद मुवाफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय सिगांनि दिन फोराव बिफोरबायदि कारेन्ट गैयामो बेट्रि गैयामोन आ जिहेतु जों नुबो जों जोंनि आबै आबौमोननि दिनफोराव बिदिनो साखि आरो लेम बेफोरबायदि आ आरो बेफोरबायदियैनो साथि बा लेम लोगोसे जि आ मोनसे हाजों बनायनानै आ बेयाव मोनसे सि होनानै फोजोंनाय बेफोरबाय दिखौबो नुबोदों आरो औवाफोरावबो बेफोरबायदि आ सिफोर होनानै साव अर अर खामहोनानै बिदिनो सांखौ स्रां मोननानै बेजोंनो सोलिबोनायखौ जों आरो साखि होनना बुङोब्ला बे सा खिया मोनसे दै लाव लाव मोनसे थाव जि केरासिन थाव होनना बुङो बेखो सोनानै बे याव मोनसे हिस्ट्रि बा आ घि बेखोनो फिता बायदि बाहायनानै बेयाव अरखौ फोजोंनाय जायोमोन आ रो बेजोंनो स्रां जायोमोन आरो लोगोसे लेमखौ नायोब्ला लेमावबो एखे बे केरासिनखौनो बाहायोमोन। बिदि फो जोंनानै बाहायनायखौ जों नुबोदोंमोन आरो बिदिनो गोदोनि आबै आबौमोना बिदिनो फोरिबो दोंमोन जिव खुंदोंमोन नाथाय दोनैनि दिनाव जों नायनो थाङोब्ला गोबां बेफोरबायदि जौगाबाय आरो बिदि कारेन्टफोर फैबाय बेट्रि इनभाइट तार बेफोरबायदि फैबाय आरो जि आ कारेन्ट बाल्ब बेजोंनो जि कारेन्ट बे कारेन्टजोंनो कारेन्ट बाल्बाव मोनसे स्रांआ स्रां जायो आरो बे स्रां जोंनो गासै मुवा बेसाद गासैखोबो ओ सिङाव थानाय फोर मुवा बेसादखो नुजोबो बे कारेन्टनि स्रांजों बिदि जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो नोंथाङा जुदि मिन्थियोब्ला सिगांनि दिन दिनफ्राव मादिहै कारेन्ट गैयै समावहाय मादिहै ओ सोलिबोदोंमोन बिनि बिसय मिथियोबा नोंथांनो बे समाव बुंनो थाखाय हगारना होबाय आं
औ औ दा नोंथाङा जे बुंलांबाय सिगाङावहाय कारेन्ट गैयि दिनफोराव माबोरै सोलियोमोन बा दानि दिनाव जों माबोरै सोलियो बेफोरनि सोमोन्दै जों नोंथाङा बुंलांबाय नंगौ बिदि जों सोलियोमोन जा सिगांनि दिनफोरावहाय जोङो बि दिनो कारेन्ट फोराथ गैयामोन जोंनि गामिफोराव ओ सिगांनि दिनफोरावहाय बिदिनो साखि फोरजों लेम फोरजों सोलिलांबाय आ आरो साखिजों जे जेरै सोलिलांबा य बेखौ नोंथाङा बुंलांबाय आरो लेम लेमखौ लानानैबो जोङो सोलिबाय सिगांनि दिनफोरावहाय बिदि कारेन्टफोरा जे गैयामोन स बिनिखायनो फरायसाफोरा बो बे साखिफोरखौ लानानैनो बिजाबफोरखौ फरायलांनो गोनां जाबाय सिगांनि दिनफोरावहाय बा बे लेम फोरावहाय जोङो केेरासिन फोरखौ सोनानैनो जोङो बे लेम्पफोरजोंनो जोङो बिजाबफोरखौ जों फरायबोदों उन्दै समावहाय बा सोगांनि दिनावहाय बेफोरजों फरायना फरायबो नाय जादों आरो बाहाबाफोर थाङोब्लाबो हरफोरावहाय जोङो बहाबा थाङोब्लाबो बेरायफोरो थाङोब्लाबो जोङो बिदिनो लेम्पफोरखौ खौनो आखायाव हमना लानानैहायसो जोङो थांनाय जायोमोन हरावहाय बिदिनो जोङो ओ आ दानि नाथाय बै सोगांनि दिनखौ बेफोरबायदि साननाय नै नायनानै नायनानै जों दानि दिनजों जों रिजायोब्ला जों दानि दिनावहाय साख खि बा लेमफोरखौ जोङो मानसिफोरनि नफोरावहाय जोङो नुनो मोनलिया आ गोबाङानो दायो गैला नुलानो होननानै बुंजायो बाद आगोलनि दिनावहाय जोङो सा हा गासैनि नआवबो माने साखि लेमफोरखौ जों नुनो मोनोमोन बे ओ साखिफोरखौ जलायनानैनो जोङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संबोबाय बा संनायखौ जों नुनो रो नुयोमोन लेमपफोरखौ जलायनानैनो जों बिदिनो माने संनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन गोबां खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनबाय साखि‌ बा लेम्पफोरजोंनो नाथाय दायो जोङो बहाबाफोर थाङोब्लाबो हरआवहाय जोङो बहाबा थाङो ब्लाबो जों साखि लेम्फोरखौ जों लानानै थांलिया जोंनि आखयावहाय बिदिनो सार्स होनाय चार्जिंनि टर्सफोरखौसो जों लाना थाङोसै आरो बिदिनो दायोथ थ' जों गर सख सिगाङाव गरमनि दिनावबो कारेन्ट गैयिलाय गरमैनो थाबोबाय बा दा दानियाथ कारेन्ट थानायखाय जोङो गरमफोराव जोङो फेनफोरखौ लानानै जों थानो हायो बा जोङो बिजाबफोरखौ बारा फरायोब्लाबो कारेन्टफोरखौ होनानैसो जों फरायो नङासै बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ जोङो नु बोदों बा नुनो मोनबाय दायो‌ आरो कारेन्ट जोंनो जोङो गोबां खामानि फोरखौ जों मावनो हायो जेरै कारेनजोंनो कारेन थानायखाय जोङो दिनै दानि दिनफोराव दैफोरखौ जोङो ओ दैखरफोरनिफ्राय खावनो नांलिया कारेन्नि बे सुइसखौ होयोब्लानो जोङो दैफोर खौबो जोङो मोननो हायोसै बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ जोङो मोनबोबाय दायो दायो जोङो माने बेफोरबायदि जोङो मोनदों बेफोराव माने जोंहा जबो ओ सिगांनि दिनखौ नायोब ब्ला दानि दिनाव जोङो कारेन्ट जों जोङो गोबां माने हेफाजाबफोरखौ जोङो मोननो हादों आसा नोंथाङा फोरमायबावगोन ना बेनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा जिफोर बुंलांदों जि सुबिदाफोर मोनदों दिनैनि दिनाव नंगौ बिदिनो गोबां सुबिदा मोनदों कारेन्टनि जुगिदि नाथाय सिगांनि दिनफोराव बिदि ओ कारेन्ट जों ओ जि दैखरफोरनिफ्राय ओ दै बख'नो थाखाय जि मथ तरखो कारेन्ट जों बाहायनाय जायोमोन बे मटरफोराबो गैयामोन सिगांनि दिनाव बिदिनो दैखरफोराबो खममोन बिदिनो ओ बेफोर दिनफोराव सोलिबो दों आगोलनि दिनफोराव बिदिनो आरो आगोलनि दिनफोराव बिदिनो साखिफोरजोंनो लेमफोरजोंनो खि थाब फोरिनाय बा माहाबा ओ थांनोबोला लेम आखायाव लानानै बिदि थाबायनानै हांनायफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिनैनि दिनफोराव जों नायोब्ला बिदि आ जों आखायाव लेम लानानै आ मोनायाव थाबायनायखौ जों नुनो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला बेटारिजों ओंखारनाय मोनसे टर्च बे टर्च बे लोब लानानैसो जों दिनैनि दिनाव ओ खोमसिफोराव थाबायनायखौ जों नुनो मोनो ना थाय आगोलनि दिनाव ओ बिदिनो मोनाफोराव थाबायोमोनब्ला लेम्पफोर लानानै थाबायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव टर्च बेफोरबायदि गोबां बेट्रिनि टर्च चार्जिं होनायनि टर्च बेफोरबायदि ओंखारनाय नालाय बेफोरबायदि टर्सफोरखौ जों लानो नानै थाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे कारेन्ट जि कारेन्ट आ जि ओ मोनसे गोहो होननानै जि बाल्बखौ जों होयो आरो स्रां खालामो बेस रांजोंनो गासै खामानिखौ मावनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनैनि दिनावहाय बिदिनो खिथाब फोरोंनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनाय बा माबा मोनसे बिदिनो बिनि स्रांजों आ खोमसिफोराव आ नुनाय खोमसियाव स्रां होनाय बिदिखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ कारेन्टखौ गुबुन गुबुन बिभाबफोराव बाहायनाय जे जे रैहाय बे कारेन्ट जोंनो ओ बे कारेन्ट जोंनो मटरफोरखौ सालायनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों। आरो लोगोसे जिफोर सारजिंनि बेफोरखौबो ओ सारज खालाम खालामनो हानाय। जाबाय आरो लोगोसे जि जामबुं जि जामबुंफोरखौबो बिदिनो चार्ज होयो बिदिनो कारेन्ट जोंनो खामानि जाजोबोसै नाथाय सिगांनि दिनाव बेफोरबायदि जामबुंफोरबो गैयामोन कारेन्टबो गैयामोन बिदि टर्सफोराबो गैयामोन न नै दिनैनि दिनाव जुदि गोबां जोंहा जौ गालांबाय आरो आ दिनैनि दिनाव जोंहा आ नायनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो न'फोर फोराव नायनो थाङोब्ला जोंहा साखि बा लेम बेफोर गोबां खम जालांबाय गैला बेफोरबायदि साखि लेम्फोरा गैला नाथाय सिगांनि दिनफोराव नायोमोनब्ला गासैनि न'खरफोरावबो साखि लेम्पफोरजों गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि न'खरफोराव बेफोरबायदि साखि ल फोरखौ जों नुनो मोनला साखि जों ओ बेफोरबायदि ट'द बा बेटारिनि इनभारटार बेफोरबायदि जोंनाय बाल्ब बेफोरखोसो जों नुनो मोनोसै नंङा होनबा आरो बिनिनो सोमोन्दै एसे नोंथांनो सावरायनो थाखाय सम होदों
ओ जों गोबांखौनो सावरायबाय नङासै गोदोनि दिनावहाय जोङो कारेन गैयालासिनो माबोरै सोलियोमोन दायो जों कारेन थानाय माबोरै सोलि बेफोरखौ जों सावरायबाय आरो गोदो जों बिदिनो माने गोबां ओ सा लेमफोरजोंनो जों सोलिबोबाय बा दानि दिनावहाय जोङो जे कारेन्ट गैया जोङो जे इनभायटार बे इनभायटारखौ लानानैनो जोङो सोलिनोबो हायो नङासै इनभायटार दङ जोंहा चार्जिंनि लाइट टर्चफोर दङ बेफोरखौ लानानै जों सोलिनो। थायो दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय स 'हरफोरावबो गोलोम बोथोरफोराव कारेन्ट गैयिनि थाखायनो गोबां बिदिनो बाहेराफोरावनो ओ जि मा होनो मा होनो जिनै रिंगाफोरहालागै जोङो जिरायनानै नैसो जोङो बेफोरबादि थानाय जायोमोन नङासै बिफां लाइफांनि बार फोरखौ लानानैसो गोदोनि दिनाव थानाय जायोमोन कारेन्ट गैयैनि जाहोननि थाखायनो बाट दानि दिनाव जोङो नायोब्ला जोङो बेफोरबायदि ओ फेनफोरखौ लानानै जों थानो हायो। बेसै जोंहा बेफोरबायदि सोलायनाया जोंनियावहाय फैबाय बेफोरबायदि ओ गोबाङाव गोदोनि दिनाव गोबां खस्थ'खौ मोनबोबाय कारेन्ट गैयिनि थाखाय नाथाय दायो कारेन्ट थानाय लाइ जोङो जोंनि माने जेबो बेफोरबायदि खस्थ'फोरखौ जों बांद्राय मोना। स' बेफोरबायदि जोंहा ओ जों दिनै गोदोनि दिनाव कारेेनत गैयालासिनो माबोरै सोलियोमोन बा दायो माबोरै मोननानै जों जेरै सोलियो। बेफोरखौ जों गोबां रायलायबाय नङासै। आतसा जों मोनथिबाय जों रायज्लायबाय। मा जों बुजिनो मोनबाय दायो जोङो रायज्लायनायखौ बेसेयावनो दोनथ' नोसै होननानै सानबाय ना।
औ हामबायसै नोंथांनिसिम दे हामबालाय हामबायसै